अ खुलुमबाय खुलुमबाय आरो ओ
औ गोजोन मोनाबिलि समनि गोजोन हामगलायाव बावहरबाय गोसो गोरबोनिफ्राय।
आंनिफ्रायबो आंनिफ्रायबो।
औ नोंथां बेनिफ्राय नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जादों दिनै जों हाजो आरो हायेननि
ओम
जेसेबां ओ फारागथि दं आरो जेसेबां मोजां दं गासैखौबो जों रायलायगोन होननानै सानदों नोंथाङा नोंथाङा रायलायनो थाखाय आंजों गोसो दंना।
अ दोङो नोंथां दोङो आरो नोंथाङा मोजां टपिक लादों आं गोजोननाय मोनदों अ दा दासान्दि दासान्दिथ' नोंथाङा मोजाङैनो दं जानांगौ।
आं मोजाङै दं नोंथां नोंथाङाबो जानो हागौ मोजाङै दं।
अ दोङो दोङो मोजाङैनो दोङो नोंथां ओम अ
बेफ्राय जों दा हाजार हायेननि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला
ओम
हाजोआ हाजोआवथ' जों जोबोर समायना हाजोआ नायनानै नाथाय गोजाननिफ्राय समायना नुहुरब्लाबो बेयाव गोबां ओ खस्थ'बो दं खस्थ'बो दं बेनिफ्राय मोजांबो बा माने जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन आरो नोंथाङाबो मिथिगौ माने जाय जायगायाव नुहुरनायाव मोजां नुहुरो नाथायबो खस्थ'बो जानो हागौ
उम उम
आरो बबेबा जायगायाव नुनायाव बारा मोजां नुवाबो जानांगौ नाथाय खायसि बियावनो खुसि थायो
नंगौ नंगौ
बेनिफाय अ
हेल' हेल' नोंथांनिया नोंथांनि भइसा एसे बोरैब फैदो
औ नोंथा नोंथांनियाबो नोंथांनियाबो एसे
अ अ अ दे उम बुंलाय
अ माने जों हाजो हाजोआरि जायगा होनोब्ला जों जोंथ' जाय जायगायाव थायो जोंनि खाथियाव हाजो दं नाथाय जों थानाय फुरा जायगायाव गैया माने
उम उम
नोंनि सानजाहा दं अ सानजाहा गैया नोंनि साहा दं
ओम
जेराव हिमालय हाजोनि ओ जिनज्रिया दं जोंनि थानाय जायगानि साहाथिंजाय
नोंथाङा नोंथाङा हाजोआव बेरायनानै माबायदि मोनदों
अ अ अ नोंथाङाथ' मोजां बाथ्राखौनो होनबाय दा हाजो आरो हायेननि फारागखौ लानो थाङोबा नोंथां ओरैबायदि जेन जोङो हाजोआवबो खायफा जायगाया मोजां खुबिदा खायफायाव हायेनाबो सुबिदा आरो जोंफोर हायेननि मानसिया जों हाजोआव माने जिउ खुंबोला एसे खस्थ' जालायो आरो थांग्रा थांग्रा अ अ थांलाय फैलायाव खस्थ' जायो आरो लोगो से हमना ला खेथि बारि आबादफोराबो एसे खम जानो नागिरो हाजोआरि जायगाफोराव मानोना अन्थाइ अन्थाइ गिदिर गिदिरफोर थायो ओ अ खेथि जा-जायो खेथि जायो जानायालाय आबादा जायो खिन्थु आबाद जायोबाबो हमना ला जुखाम लोगोसे ग-गम बेफोरबायदि आबादफोरा नुनो मोनो लोगोसे मुला जुला कबि बेफोरखौ नुनो मोनो आरो आलु सालु जला खिन्थु माइ सायफोरनि आबादफोरखौ नुनो मोना मानोना बेफोर जायगायाव नुनो मोनो खिन्थु फिसा इसे इसे बारा मावनो हाया खम आरो आरो मावनो हाया आरो लोगो से दैनि दैनिबो आंखाल आरो आरो लोगोसेखि हायेन होननाय लोगो लोगो जोंनि हायेनाव किसुमान गोथौ गोथौ जायगा दोङो दैसै बेफोराव किसुमान खेथिया जाया हमना ला बिदि नो बिदिनो उल्था उल्थि आरो खेथिया जोंनियाव खायसेया जायोबा बिसोरनाव जाया बिसिनियाव जा-जायोबाथाय जोंनियाव जाया बिदि आरो आरो हाजोआरि जायगानि होनाय लोगो लोगो मेन मेन बिसोरनि प्रब्लेमा जाहै बा माने दैआनो ओ दैया इसे दैया इसे डिस्टाब बिसोरनिया आरो दै सै लायनो गोनांबा बिसो रा एसे गोजानाव थांनो गोनां जायो मानोना जेराव मेराव जोंफोर जोंफोरबायदि दंखल एबा दैखर फबनो हाया
नंगौ नोंथां
ओ जों अ अन्थाइ अन्थाबालाफोर अन्थाइ बालाफोर गोबां नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां
बिनिखायनो दैखर दंखलफोरखो बानायनो हाया बिदिनो बिसोरो जिउ खुंनायाव इसे कस थ' मोनो लोगोसे बिदिनो बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो थाबाय जेला ओंखायनो बिसोरो मिलायलांनो हादों लोगोसे हायेन होननाय लोगो लोगो जोंनियाव माने हाजोआव जों बेरायनो थांनानै जोबोर मोजां मोनो।
नंगौ नोंथां
हाजोआरि जायगायाव दानियाथ' गोबां जायगावनो हाजोआरि जायगायावल' थांनोमोन थांनो सानग्रा जाबाय मानसिफोरा मानोना एसे खायसो टाउन सावन बेफोराव हायेनारि जायगाफोराव एसे प्रब्लेम मोनो आरो।
नंगौ नोंथां
बेनिखायनो माने हाजोआरि जागाफोरखोबो एमान माने सिलेकसन खालामना लायो आरो मानसिफोरा सायख'ना लायो। नायनो मोजां आरो लोगोसे बार सारफोरा बार सार नांना थायो आरो गुसु सुहाबनाय जायगा
नंगौ नोंथां दानि दानि दानि समावथ' नोंथाङा मोनथिगौ गोबां ओ बुहुमनि दुंथायनि थाखाय गोबां जाथायफोरबो जागासिनो। जेराव जेराव जों गारि मथरनि गेजेराव थानायखौ गारनानै बांसिन जों हाजो हालायाव थानो मानसिफोरा बारासिन ओ माने थानायखौ बारासिन प्रिफार खालामदो आरो मानसिफोरा नंगौना नोंथां। हेलौ नोंथां अ खोनादोंना नोंथाङा नोंथाङा खोनादों? माने दा दाथ' बुहुमनि दुंथायनि थाखाय मानसिफोरा ओ सहर टाउनफोराव थायो नाथाय थेवब्लाबो गेजेर गेजेर गोसोनि सान्थिनि थाखाय हाजो हालाफोराव बेरायहैनाय जादों। नंगौ नोंथां बेनिफ्राय बे बेबायदिनो इनो हाजो हालाफोर थायोब्ला जोबोर मोजां नोंथाङाबो मोन्थिगौ मानोना जों आबहावाजों लोगोसे गोरोबना थान्दाखाय आबहावानि मथेयै थांनाया जों मोजां आरो। नंगौ नोंथां आरो नोंथाङा नोंथाङा बुंदोमोन ओ आबादनि सोमोन्दै। माने हाजो आरो हायेननि आबादनि फारागथिया जोंथ' मोन्थिगौ ओइ हाजोआरि ओनसोलाव जायखौ झुम झुम आबाद होननानै बुंनाय जायो खौ खालामो बिथांमोना। ओ बिफां लाइफांखौ दानफायनानै
उम
बेफोरखौ जमा सावनानै
उम
माबा बानायो ओ जायजों हासार जायो बे हासारजोंनो गुबुन गुबुन आबाद मावो नंगोना नोंथां बेनिफ्राय ओ बेनिफ्राय आरो जोंनि बे हायेन ओनसोलावबो बे हायेन ओनसोलाव एसे गुबुन जायो नोंथां नोंथाङानो बुंदोंमोन।
उम ओम
माइ आबाद ओ जुखाम आबाद बेनि ओमफ्राय गोबां आरो गेहु माबा माबि आरो बेफोरफोरखौो मावनाय जायो। बेनिफ्राय ओ औ
बिदिनो मैगं थाइगं हमना ला
अ मैगं थाइगं मगं नोंथां।
मुला आलु कबि बेफोरखौ जोंनियाव' जोंनियावथ' दाम अ
न'नो थाङो आरो माने माबायाव जोंहा हाजो आरिनिफ्राय साप्लाइ फैनाय मैगं थाइगं जों जोबोर नुनो मोनो। नोंगथां जायहा अर्गेनिक जायो माने बुस्थांफोरा माने बारा माबा जाया।
हासार न'निनो न'निनो अ एसां न'नि हासार बाहायनाय जायो।
अ अ माने रासायनारि हासार बारा बाहायनाय जाया। बेखायनो दानि दानि जुगावथ' गासैबो गलायनाय बायदि जाजोब्बाय जोंनि बे हायेन ओनसोलाव जेसेबां आबाद औ बांसिनावनो रासायनारि हासार बाहायनाय जायो। गोबां गोबां मुलि गोबां गोबां रोखोमनि बाहायनाय जायो नाथाय जों खोनानो मोनो। आरो नुनोबो मोनो हाजोआरि ओनसोलनि आबादा एसे गुबुन जायो होननानै।
उम उम।
जायफोरा गोग्गो जायो एसे एसेब्लाबो गोग्गो जायो। माने जेबो हासार होलाबानो बेबायदिनो गोग्गोयै सोमजियो। आबादफोरा बेखायनो फारसेथिं नायनो थाङोब्ला हाजार ओनसोलावबो। न एसे नुहुरनायाव एसे खस्थ' जानो हागौ नाथाय एसे मोजांबो आरो बुंनो थाङोब्ला माने दिै देहानि थाखाय मोजां माने हाजो ओनसोलाव जुदि जों थाबायो जोंनि एक्सारसाइसफोराबो जायो।
उम उम।
देह देहायारि मुभमेन्टफोरा
उम।
ओंखायनो फारसेथिं मोजांबो एसे नाथाय खस्थ' खस्थ'बो जायो।
आरो लोगोसे नंगौ हाजोआरि ओनसोलाव जोङो हमना ला न' बांफोराबो बिसिोरना गाहाय गाहाय जायो। आरो लोगोसे जिब जुनार हाग्रानि जिब जुनारफोरा मै गिदेरफोराबो एसे डिस्टार्ब होनायनि थाखाय बिसोरो गाहाय गाहाय खालामो आरो लोगोसे फाक्का न'फोरा सिमेन्ट अन्थाइ लानि न'फोरा एसे खम नुनो मोनो आरो लुयो लु होननायालाय खिन्थु एसे खम नुनो मोना आरो खिन्थु जोंनि
जाहोनखौ नोंथाङा एसे मिथियोना मिथिया माने एसे माने माने बिसोर पाक््कानावखौ एसे खम म मानि थाखायबोा हायो माने आंनि साननायाव एेबा माने बिसोर खम बाहायनाय जाहोना जादों मानोना हाजोआरि ओनसोलाव। बे हाजोआ बायनानै होयोना। माने अखाब्ला बेनि थाखायबो एसे खम बानायो बायदि आंनि साननायाव आरो।
अ अ नंगौ नंगौ नंगौ।
मानोना बे औवानि न'आव बायब्ला बारा खहा जाया नाथाय। जाय पाक्कानि न'आ हाजोनिफ्राय बायनानै गोलैगोन। अब्ला बारासिन खहा जानायनि चान्स थायो बेखायनो बेखायनो। पाका न'खौ एसे खम बानायो होननानै आं सानो आरो।
अ अ। नंगौ नंगौ आंनि आंबो नोंथांनि बुंनाया जादों आं मोजां मोनदों नोंथांनि बुंनायखो। आरो लोगोसे नोंथां समाबो जाबाय जानायालाय।
अ नंगौ नोंथाङा आं नोंथांजों रायजलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय। ओमफ्राय इयुनावबो जों बेबायदिनो रायजलायबाय थागोन।
अ जागोन नोंथां जागोन।
आरो आं गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गोजोननाय बावहरबाय गोजोन्थों।
अ गोजोन्थों गोजोनथों।